खोनादों ना अ नोंथाङा दायो फ्रि दं ना
औ आं दा फ्रियानो
अ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन हागोन
अ जोंना जाय टपिक टपिक होनोब्ला जोंना टपिकआ जाबाय जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावानि सोमोन्दै आरो आबहावानि सोमोन्दै आरो गोदोनिफ्राय दासिमहालागै माबायदि सोलायबोनाय नुदों नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनानै होदों नोंथाङा
आबहावा खौथ आं‌ बुंनो सानो माने थिग आनो आरो मोजाङानो नाथायायो जों नुनाय आं नुनो मोनदों आरो जे अबजार्भ खालामनानै आं नुनो मोनदों जे माने सिगांनिफ्राय दायो दासिम हालागै इसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो बे सोलायनाया लासै सोलायनाय नाथाय माने सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो बे सोलायनाया एसे गाज्रि सोलायनाय होनजायो आरो जोङो माने बोथोरफोरखौ लानाय नायोब्ला दा जुगाव जों नुनो मोनदों माने बांसिनै गरम जायो सिगांनि स्राय मानो होनब्ला बे बिफां लाइफांफोरखौ दाननाय जाबाय दायो बांसिनै दाननायखौ नुनो मोनदों जोङो आरो बिदिनो पलिउसन फोराबो बारा जालांदों आरो उखुन्दै बे गाज्रि उखुन्दैफोराबो बारा जालांदों माने मानो होनबा गारि मथरफोरा बांलांदों जों नुनो मोनदों माने न'खरसेयावनो मोननै मोनथाम गारिखौ जों नुनो मोनदों आरोोना न'खरसेयावनो माने स्कुटिबो थागोन बाइकबो थागोन कारबो थागोन आरो ट्रेक्टरफोरबो थागोन जों बेफोरखौ नुनो मोनदों जायनि थाखाय जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांदों आरो जों नुनो मोनदों आरो जोंनि बोथोराबो सलिायलांदों एसे सिगाङावथ' जों माने नुनो मोनोमोन जे गोजां बोथोरा जोंहा अक्ट'बरनि गेजेरनिफ्रायनो स्टार्ट जायोमोन आरो फेब्रुवारिसिम जायोमोन आरोना नाथाय दानि जुगाव आं माने दासिमाव आं इखौ अबजार्भ खालामदों आरो नालाय दानिया गोजां बोथोरा जोङो बांसिन डिसेम्बरनि फार्स्टनिफ्राय एसे सुरु जानानैहाय स्टार्ट जानानैहाय एप्रिलहालागि जायो आरो इयो माने जायखौ जों नुनो मोनो माने एसे गोथोलांदों आरो जोंहा माने बे क्लायमेटाय हाय इसे क्लाइमेट सेनज जों नुनो मोनदों आरो आरो जों नुनो मोनाव माने जोंनि
हाफोरा गायग्रा हा फोराहाय माने दासि दानिया जोङो दावाइफोरखौ बाहायनाय जायोना बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन फार्टिलाइजारफोरखौ जे जों बाहायनाय जायो दुब्लिफोराव ओ माइ गायनो फोरनो थाखाय। जों नुनो मोनदों बेयावहाय नाफोरखौ जों बांद्राय मोन ला आरो। ना खांख्राइफोरखौ। सिगाङावथ' जोङो खखा साबाला आरो बिदिनो सान्दुं गोसाफोरावो दुब्लिफोराव ना हमहैबा जों जोङो ना मोनोमोन ना नाथाय जों बे नाफोरखौहाय जों खमि लांनाय खौ नुनो मोनदों आरो आरो बेफोरनि जाहोनखो आं सानो बांसिन मुलिफोर बाहायनाय बा फार्टिलाइजारफोर बाहायनायनि थाखायनो आं सानो आरो जे बे नाफोराहाय थैलांदों।
औ औ।
जों नुनो मोनो दानि जुगाव बेराम आजार फोराबो बांलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बे हां लानो हायि बेरामफोर आरो बिदिनो केन्सार फोरा बांसिनै जालांदों मानो होनबा जोङो बांसिनै प्रसेस फुद बा प्लास्टिक गाव जुजानाय बुस्थुफोरखौहाय जों बांसिन जानाय खौ नुनो मोन्दों। जों मानसि माहारिखौ प्लासटिकआव बे पेकेजिं खालामनाय ओ जाग्राफोरखौहाय आरो प्लास माने बिदिनो मुलि होनानै प्रिजार्भ खालामनाय बुस्थुफोरखौ जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव बिदि बेरामफोरा बांसिन जायो। आरो बे गारि बा इन्डास्ट्रि गोदोर गोदोथ इन्डास्ट्रि दङना? बेफोरनि जे उखुन्दैनि गुबुंले आब बारहावा बेफोरखौ जोङो । इनहेल खालामनानै जे जोङो हां लानाय बेरामफोरखौ जों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो गोबां आबहावाया सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो एसे नोंथाङालाय मा बुंनो सानो बेवहाय?
आबहावा होनोब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय ओ बायदि बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां ओ आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बायदि बायदि रोखोमनि ओ बिफां लाइफां आरो न' बां लुनाय दैमा दैसा बायदिफोरखौनो जोङो आबहावा होननानै मिथिनाय जायो गोदोनिफ्राय आरो दा दासिमहालागै आबहावाखौ गोबां सोलायनाय नुबोदों ओ जेरै होनोब्ला गोदोनि आबहावाफ जोबोद मोजां थान्दा बिफां लाइफां सोमखोर समायना हाजो हाला दैमा दैसा स्राय स्राय बायदि बायदि जोबोद समायनामोन आरो गोदोनि आबहावाया बुंनो थाङोब्ला गोबां दायो गोबां सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों जेरै होननानै बुङोब्ला गोदोनि मुगाफोरावहाय जेरैबायदि ओ जेबोर बार बारहावाफोरावहाय उखुन्दै गाज्रि बारमन्दल बायदि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायामोन आरो दानि जुगावहाय बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनसै जेरै होननानै बुङोब्ला मोनसे फरायसालि एबा दारिमिनफोर लुफुंनो थाखाय गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दानफैनांगौ जायो बेफोरनि थाखाय आबहावाया गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो मोनसे दारिमिन एबा माबा मोनसे कारखाना बानायनानै जोङो जोंनि आबहावाफोरखौ गोबां गुबुंले खालामो जेरै होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि कारखाना एबा इन्डासट्रि बायदिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै ओ आरो लेथ्रा गाज्रि दै बेफोरो जोंनि बारहावाखौ गोबां ओ गुबुंले खालामो ओ बेफोरनिफ्राय ओ जोबोद गाज्रि गाज्रि गेस कार्बनडाइ अक्साइद बायदि बायदि गेस फ्रा ओ मानसिनि सुबुंनि ओ हां लानायफोरावहाय गोबां खहा खालामो जायफोरखौ जोङो ओ मेगनजों नुनो हाया बेफोरनि ओ फ्राय जोङो गोबां मानसिनि एबा सुबुं जिउनि ओ खहा जायो लोगोसेयैनो ओ आथिखालावहाय जोङो ओ गोबां आबहावा गुबुंले जानायखौ ओ नुबोनो हमदों ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ दायो बाहायबाय थानाय जेरैबायदि प्लास्टिक फाला दाखोर दाला बायदि बायदिफोरखौ जोङो मेथाइ पेकेट ओ फेबसिक कल्ड ड्रिंक बायदि बायदिनि ओ पेकेटफोरखौ जोङो दाबसे जायगायाव गारालासिनो जिहेथु लामा सेर सेर जानला मोनला गारलाबायनायखौ जोङो रोखा रोखायै नुबोगासिनो दङ बेफोरखौ जोङो साखोन सिखोन खोन खालामनो थाखाय जोङो मोनसेासबिन बा माबा मोनसे खालामनानै दोननांगोन आरो लोगोसेयैनो बेफोरबायदि दास्बिनाव थानाय बायदि बायदि प्लाटिक रोखोमनि बथल बायदि बायदिफोरखौ जोङो मोनसे ज' खालामनानै सावनानै फोजोबनानै बासो जोङो बेफोरबायदि आबहावाखौ साफा खालामनो हायो लोगोसेयैनो दायो न नुनो हाबावदोंदि दैमा दैसा गोबां रोखोमनि लेथ्रा लेथ्रि प्लास्टिक दै बथल बायदि बायदि रोखोमनि थेल बथल बथल बायदि बायदि रोखोमनि कल्ड्रिंक बथल बेफोरखौ जोङो दैमा बायदि बायदि दैमा दैज्लुं हाखर हाला फुख्रि बायदिफोराव गारालासिनो जोङो मोनसे डास्बिनफ्रावहाय ज' दोनोब्ला जोंनि आबहावाफ्रा आबहावानि दैमा दैसा बायदि दंग' बायदिफ्रा गोग्गो एबा साफा थागोन थागोनखौ जोङो नुहरनो हायो लोगोसेयैनो आबहावा होनोब्ला जोंनि बेफोरबायदि बिफां बिफां लाइफां दाननायनिफ्राय जोंनि आबहावाया गोबां खहा लाबोनो हायो जेरैबायदि गोदोनिफ्रायनो गोदोनि समाव जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दाननायखौ एबा फोजोबस्रांनायखौ नुनो मोनामोन जायनि जाहोनाव गोदोनि समफ्रावहाय जोङो स्कुल कलेज इडास्ट्रि गिदिर गिदिर गिदिर जायगा माबा मोनसे इन्डास्ट्रि आरो एयारपर्ट लामा सामा बायदिनि बानायनो गोनां गैयामोन बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो गोदोनि समफ्राव बिफां लाइफां बायदि बायदिफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो एबा एवस्रांनो एबा लांदां खालामनो जोङो गोनांथि गैयामोन नाथाय दानि मुगाफोरावहाय गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां बायदि बायदि गोबां हाजो हालाफोरखौ जोङो एवस्रांनाय दानस्रांनाय सावनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ लोगोसे बिनो बेफोरबायदिनि जाहोननि थाखायनो जोंनि आबहावाफोरा गोबां गुबुंले जानायखौ जोङो बुंनो हायो आरो गोबां रोखोमनि औ आरो गोबां रोखोमनि नांगौ जानाय बदियै जोङो हा हाजो जावखानाय हाजो एरखानाय बायदि बायदि हा गिसिखानाय बायदि बायदिफोरा जोंनि आबहावाफोरखौ गोबां गुबुंले खालामदों लोगोसेयैनो जोंनि बेफोरबायदि आबहावानि थाखायनो जोंखौ माने गोबां खहा गोनां खालामगासिनो दङ मोनसे गोबां आबहावायाव गोबां रोखोमनि खहा लाबोदों जेराव जोंनि हा गिसिगानाय हाजो जावखानाय बायदि बायदिनि हाजो गोजौनिफ्राय फैनाय अखानि दैजों गोग्लैबोनाय हा हाज्रु हाब्रु हाला बेफोरो जोंनि हायेन हालाै हायेन हाालायाव फैनानै जोंनि गासैबो दंग' जाम्फै बायदि बायदि दैमा दैसा गिदिर गिदिर दैमा दैसा बेफोरखौ फबफैनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो रोखायै नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोंनि आबहावायाव थानाय सोरगिदिं हायेन एरियाफ्रा सानसे समावहाय दैनि दैनि बानाजों एबा दैनि गोबां दैनि बानानि गेजेरजों जोङो सौसिलाङो ोन एबा जेंनाखौ जोङो इयुनाव जोङो नु मोननो हागौ बे हमथानायनि थाखाय जोङो गोबां गावखौनो सुबुं माहारिफ्रा गाव गावखौनो गोबां सांग्रां खालामनांगोन जायनि जाहोनाव जोङो हाजो गावखानाय एबा हा जावनाय बा दैमा जावखानाय बायदिफोरखौ जोङो होबथानांगोन बेफोरखौ जावोब्ला जोङो बेफोरनिफ्राय फैनाय हाद्रि हाला गुन्द्रा गुन्दैफ्रा जोंनि जायगानि एबा हायेननि दैमा दैसा बायदि बायदिफोरखौ जोंनि गोजौ जायगा एबा बा दै थानो हायि बायदि जोङो थानो खालामफैयो बेफोरबायदिनि हालाफ्रा आरो लोगोसेनो जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाफोरखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जायगा जायगा एबा माबा मोनसे सेन्टार टाउन हााइ बायदिफोरावहाय जोङो डासटबिन एबा दाखोर गारग्रा जायगा बेफोरखौ जोङो बानायनाया जोबोद गोनांथार जायखौ जोङो गोबां बेफोरबायदिनि थाखाय बेफोरबायदिनिफ्राय गोबां रोखोमनि लेथ्रा लेथ्रा गाज्रि गाज्रि बारहावाफोरावहाय एम्फौ एनला सोमजिनो हागौ आरो जायगायाबो गोबां गिथावना एबा बिस गोनां सोमजिहो हागौ बेफोरखौ जोङो रोखायै नुहुरनो हादों आरो आरो लोगोसेयैनो औ आरो लोगोसेनो गोबां रोखोमनि रासायनारि हुवा मुवा बाहायनाय जेरावहाय जोंनि दानि मुगाफोरावहाय आबाद मावनायफोरावहाय गोबां रोखोमनि रासायनारि हासारफोर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों जेरै होननानै बुङोब्ला बायदि बायदि रोखोमनि हासार जेरै इउरिया पटासियाम आरो गोबां रोखोमनि एम्फौ थैग्रा मुलि बायदि बायदि एम्फौ जानो हायि मुलि बायदिफोरा जोंनि आबहावााखौहाय गोबां बिस गोनां खहा गोनां बेफोरबायदि खालामदों आरो लोगोसेयैनो जोंनि दानि मुगायाव सोलिबाय थानाय गारि मथर बायदि बायदिनिफ्राय ओंखारनाय गारि मटर साइकेल बायदि बायदि डिजेल गारि पेट्रल गारिनिफ्राय ओंखारनाय लेथ्रा उखुन्दै बायदि बायदिफ्रा जोंनि आबहावाखौ गोबां खहा खालामदों बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद जोंनि जिउआवहाय जोबोद गाज्रि खहा लाबोनो हागौ लोगोसेयैनो गोदोनि समफोरहा बेफोरबायदि जेबो गारि मथर गैयैनि प्लास्टिक बाला बाला बा बाहायैनि थाखाय जोंनि आबहावाफोरा्रा गोबां साखोन सिखोन एबा साफामोन आरो गोदोनि दिनफ्रावहाय जोङो आबहावाफोरखौ जोबोद साखोन सिखोन मौसुमि बार जोङो मोननो हायोमोन बेफोरनि बायदि डास्टबिन टाउन सहरफ्राव जोङो डास्टबिन बायदि बायदिफोरखौ बानायनायखौ जोङो बानायनांगौ लोगोसेयैनो बेफोरबायदिनो